आ नोंथां
औ नोंथां खोनाबाय ना
औ खोनादों
ओमफ्राय नोंनियाव मानो बिदि देखायदों
मिथिया दा
आंना फसिसथा जानो मोनब्रै दंबाव नांबावगौ
औ
औ फ्रि औ फ्रियाव दङ आं नोंथां
दा होमबा ओरैनो सोलोंथाइनि बागै फंनैसो रायज्लायनोसै ना
औ रायजा जागोन नोंथां दे बिदिब्ला मोना बुब्लिनि गोजोननाय नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय
औ बेनो ओम
इडुकेसन सोलोंथाइनि सायाव एसे फंनैसो सावरायनो हाय जोङो समखौहाय रानलाय लायनानै हाय एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ
ओ बेनि सायावहाय सोलोंथाइनि सायावहाय नोंथाङानो एसे फोरमायथिनानै होयोब्ला गाहाम जागौ नामा
औ दा सोलोंथाइ सोलोंथाइ होनना बुङोबा दानि दिनावथ जों थांनानै थानायाव सोलोंथाइया जोबोद गोनां जाबाय नङा होमबा
औ नोंगौ
दा सोलोंथाइ बिथिंङावथ जों बबेबा ननिफ्राय ओंखारनायाबो गोब्राबसै दानि जों सोलोंथाइ सोलोंथाइया गोबां रोखोमनिबो दं जेन जेरै गेलेनाय बारनाय खारनाय बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ नङा होमबा दा दा जों दा सावरायगोन मानो इडुकेसननि बागै नङा होमबा दा सोलोंथाइ जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो जेब्ला उन्दैनिफ्रायनो मोजाङै सोलोंगोन अब्लासो जोंनि थांखिफ्राबो जाफुंहैगोन दा सोलोंथाइखौ जों माबोरै सोलोंबा बा माबोरै सोलोंथाइखौ गोग्गो सोलोंथाइखौ जों माब्रै लानो नङा होमबा
अ नंगौ
दा सोलोंथाइखौ दा गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय जों मोजां स्कुलफ्राव फरायनांगोन बा गावनि गथखौ मोजां स्कुलफ्राव सोनांगोन दानि दिनावथ आरो फ्राय प्राइभेट स्कुलावलसो गावनि गथफोरखौ सोनायसै दा सरखारि स्कुलफ्राव फोरोंगिरिफोरनि एसे माने खम बिबांनि जानायखाय माने मा जोंनि बर बिमा बिफा फ्राबो मा सरखारि स्कुलफ्राव सोनायखौ गोबां खम नुसै बे आरोना दा बुंनो थाङोबाथ सोलोंथाइखौ जों बबेबा मा ओ होनो प्राइभेट स्कुल बा सरकारि सिक प्राइभेट स्कुलफ्रावथ मोजां मोननो थाङा बा सरकारि स्कुलफ्रावबो जों जुदि गावनि गथफोरखौ मोजां जुदि जोथोनै लायोबा बा मोजां नोजोर होनानै बा गावनि गथआ मा बायदि मा होनो स्कुलाव थांलाय फैलाय बेफोरखौ मोजां नोजोर होयोबा जों मा होनो ओ गभमेन्ट स्कुलफ्रावबो बा सरकारि स्कुलफ्राव जों मोजां सोलोंथाइखौ गावनि गथनो होनो हायो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नंगौ
दा सोलोंनो थाखाय जों सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा दा राव राव रावखौबो जों गोबां माने हारिनि राव जों रोंनांगोन दा जों दानि दिनावथ जों ननि सिथ्लानिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो जोंनि बर रावा सोलि माने सोलिजोबा दा जों बे बेखौबो जों राव राव हिसाबै जों गोबां रोखोमनि मा होनो सोलोंथाइ लानानै दा जेरै असमिया हिन्दी इंलिस बायदि बायदि आरोना बरनि अनगायैबो दा नोंथाङा गोग्गो सोलोंथाइखौ माबोरै लानो हायो आरो दा सोलोंथाइनि बिथिङाव फंनैसो बुंनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला ओ बे सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ ओ बेनि सायावहाय आंबो जा आं मोनथिगौ एबा रोंगौ बेनि सायाव आङो ओ होननानै सानबाय
औ
दा गोग्गो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइ होनायनि समा सासे गथ'खौ गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि समा उन्दै समनिफ्रायनो नङा होमबा नोंथां उन्दै समावहाय जुदि उन्दै समावहाय जुदि नोङो नांगौ बायदि बे गथ'खौहाय सोलोंथाइ होनो रोङाब्लाहाय फोरोंनो रोङाब्ला जुदि उन्दै समावनो बेखौहाय गुदिनिफ्राय लानानै बिजौसिम बिजौनिफ्राय लानानै गुदिसिम उल्थां फाल्थां जुदि बेखौहाय नांगौबायायदि सोलोंथाइ होनो रोंखायाब्ला बियो उनावहाय लासै लासै थ बेबायदिनो देरदेखोन देरदेखोन देरबोनानैहाय बियो मोनसे जायखौ जोङो खासा खावरा होननानै बुङोना मोनसे मोनजोबै फिथाइखौहाय खासा खावरा होनना बुङो दा आने गोथां बेबायदि ओमफ्राय थिग सासे गथ'नि फरायनाय एबा सोलोंथाइ लानायाबो थिग बेबायदि लेबेलावनो फैयो होननानै आं सानो आरो दा जुदि उन्दै समावनो बेनो नांगौबायायदि सोलोंथाइखौ जुदि थोजासे होखायोब्ला बेयो उनाव लासै लासै देरबोनानै ओ सोलोंनायावहाय बिनि माइन्ड ओरैबायाददि स्पिड जागोन बेखौ बेजोंहाय माने गुबुन गुबुन स्टुडेन्टफ्रा माने साफिनो हानाय जुजिनो हानाय नैबेबायाददि केपासिटिया थानायबो नङा आरो ओमफ्राय जेब्ला माखासे उन्दै समाव रोङि खामानिखौ उन्दै समावहाय मिथिययो माखासे गियान आरो नलेजफोरखौहाय देरबोनानैहाय लासै लासै मोनथियो बेबायदिनो देरै देरै देरनानैहाय जेब्ला बियो उन्दैयावहाय जेरैबायदि सिक्षाखौ मोनखादोंमोन बैखौनो फल' खालामै खालामबोनानै देरनानै बियो नांगौबायायदि गावनि फिउसार ब्राइटनेसनि थाखाय बियो थोजासे गुन आरो गियान सोलोंथाइखौ बियो लानो हायो आरो आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइ होनायावहाय जोंनि बिमा बिफानियावबो दस द' थायो आरो उन्दै गथ'नियावबो दस थायो दा बेखौहाय जोङो माब्रै बुंनो हायो होननानै बुङोब्ला सासे गथ'आ मोजां फरायनो हायो गोसो गोनां जुदि बे मोजां फरायनो हानाय गोसो गोनां गथ'खौहाय जुदि बिनि बिमा बिफाया नांगौबायायदियै नांगौ रोखोमै जुदि फोरोंथाइ होनो हाया एबा सिखाा होनो हाया अब्ला बे गथ'नि माखासे रोंबावनांगौ जेनाखि सोलोंबावनांगौ आयदा लेसनफोरा थाबोयो आरो बेबायदि खेथ्रआवहाय जोङो बिमा बिफानियावहाय जोङो दायखौ होनो हायो आरो जेब्ला गथ'नियाव जोङो माब्रै दाय होनो सासे गथ'आ बिमा बिफा मोजां फोरोंसेयावबो एबा बिनि स्कुलनि फोरोंगिरिया मोजां फोरोंसेयावबो जुदि बे गथ'आ गोसो होआब्ला बे गथ'आ जुदि बुजायनायखौ लायाब्ला सोलोङाब्ला अब्ला जोङो बै समावहाय गथ'खौबो दाय होनो हायो अब्ला उन्दै समाव बियो जेरैबायदि अख्रा सोलोंनो गोसो गैया देरबोला बेयो बे बिनि आखुवा माब्लाबाबो जोबनानै थांनाय नङा एबा सोलायनो रोंनाय नङा बे आंनि मोन से मोनदांथि नोंथां।
औ दा नोंथाङा नोंथाङा ओ सानो नामा जे ओ प्राइभेट स्कुल आरो प्राइभेट स्कुल बर' मिडियाम आरो माने इंलिस मिडियाम फरायनायफोर बैफोरबायदि ओ स्कुल फ्राव सोलोंथाइ लानायाल' इयुनाव ओ साकसेस जाहैनो हायो होननानै नोंथाङा सानो नामा?
ओहो नों थां बे मिडियामनि सायावहाय आङो बेखौहाय रुजुनानै नाया। सासे बर' मिडियामजों फरायनाय ग थ'आबो इयुननि समावहाय गेदेर मानसि जाहैनो हायो आरो गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हायो। सासे ओ मा मा होनो प्राइभेट स्कुलावहाय इंलिस मिडियामजों फरायनाय गथ'आबो जुदि बे गथ'आ मोजां ओ गियानखौ लानानै जुदि बियो ओ सोलोंथाइखौहाय मोजाङै लायोब्लासो बै गथ'आबो गोजौ लेभेलसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। आरो इयुनावहाय गावनि माखासे हाइ लेभेल एबा हाइ स्टेटाससिम बियो सहैनो हागोन। दा बेयाव आङो फारागथि होयो मोनसे दा जो बांसिनो गभर्मेन स्कुला खौहाय नेवसि गारो नङा होमबा दिनाव जोङो बांसिन नुनो मोनो जोबोद दुखुुनांथाव होननानैबो जोङो बुंनो हायो गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय मोजां फरायनाय जाया गथ'फ्रा लेखा रोङा होननानैहाय
औ आंनि ओं आंनि मोनदांथियाव औ आंनि मोनदांथियाव नोंथां
याव नोंथां
ग'ओ सर कारि स्कुल आरो प्राइभेट स्कुलाव आंनि मोनदांथियाव दा सरकारि स्कुलाव जायबायदि गथ'आ हाबो माने बैनि बैयाव फोरोंगिरि आरो स्कुलनि जेबो दाय गैया। आंनि मोनदांनायाव मा मेइनलि बिमा बिफानि दाय आरो सरकारि स्कुलाव जायबायदि गथ'फ्रा हाबदों दा मानो होनना बुङोब्ला बेयाव गोबां फाराग दं नों थां नङा होमबा। दा जायबायदि गथ'आ जायबायदि गथ'आ ओ सरकारि स्कुलाव हाबो बैबायदि गथ'खौ जोंनि बर' बिमा बिफा ओ जेबो जोथोन लाया बा स्कुलाव थांनाय थाङै बेफोरनि जेबो ओ खबर लाया आरो स्कुलनिफ्राय थां थांनायनि उनाव माबा मोनसे फोरोंगिरि रिया लिरनो हरदों नामा बा माबा मोनसे फरायनो हरदों नामा बा मोनाबिलि समाव बेसेबां फरायदों बेसेबां फरायाखै माखौ रोंदों माखौ रोङाखै बेखौ जेबो जोंनि बर' बिमाफ्रा मा सरखारि स्कुलाव फरायनायखौ मा जेबो ओ मा नो सोंलु लायाबा जोथोनै माने खबर लाया आरो आरो जायबायदि बिमा बिफाया प्राइबेट स्कुलाव सोयो बैफोरबायदिनि बिमा बिफाया मा थाखा फैसा गारनानै सोनायखायसोना नाले ना गावनि गथ'खौ मोजां। खालामलांनो होननानैखासो बेखौ इसिबां मिथिला मानो होनबा ओरैबायदि आपदार लासै स्कुल थांनायनिफ्राय लानानै फैनाय नङा होमबा नोंथां दा स्कुलाव थांनाय समावबो गानै जोमै आराम दोनहैगोन आरो ला ओ गखांनायनि उ न'आव लाय गखांनायनि उनाव स्कुलनिफ्राय फैनाय लगे लगे दसे दसे मा खायफा खायफा बिमा बिफाया मा नायबावगोन मा फोरोंदों मा फोरोङाखै नङा होनबा नोंथां दा जुदि हमवारकफ्रा बुरजाबा बे समावनो दसे लिरबावगोन आरो बिनि उनाव गथ'खौ दसे रेस्ट होनानै आरो मोनाबिलि टाइमाव मा फिन आरो हमबुक आरो मा माखासे फरायनो हरनाय लेसनफोरखौ मा फोरोंगोन नङा नङा होमबा नोंथां दा बेनिखायनो मा होनो प्राइभेट आरो सरखा कारि स्कुलाव आंनि मोनदांनायाव मेन गोरोन्थिया ओ सरकारि स्कुल आरो सरखारि फोरोंगिरिफोरनि जेबो दाय गैया आरो आंनि मोनदांनायाव मा बिमा बिफानिसो मा ह दायो आरो
बिनि दायनिगिरिया थोंजोंङै जोङो दाइरेक्ट नुनो मोनखायो गथ'नि बिमा बिफानि। दाय दङ बेवहाय दा प्राइभेट स्कुलाव बियो गावनि गथ'खौ जेरैबायदि जोथोन थोन लादोंना बेबायदिनो सेम कन्डिसनाव जुदि बै गभर्नमेन्ट स्कुलावहायबो जुदि जुदि जोथोन लायोब्ला सोर बबे गथ'आ रोङि दङ
औ
दा बेखौ कम्पेयार खालामनानै बा रुजुनानै नायोब्लानो जोङो फारि फारि जोङो नुनो मोनोना?
औ
सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ होनाया उन्दैनिफ्रायनो एबा जागायजेननायनिफ्रानो बेखौहाय मोजाङैहाय जुदि ओ नोजोर बोनानैहाय फोरोंलांखायाब्ला इयुननि समावहाय गथ'खौ देरोब्ला बेखौहाय गोग्गो सोलोंथाइ होनांगौआ गोब्राब होननानै आङो सानो दा नोंथाङासो बेनि सायावहाय मा बुङो?
दा जि माखासे रायलायबाय बेफोरो जों नांगौ नांगौ गोनां टपिकफोरखौनो रायलायबाय दा जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां दा दोनथ'नोसै नामा नों फैबाय थानाय समफ्राव लोगो मोनफिनगोन औ।
दे जागोन नोंथां दे गोजोननाय थाबाय।
गोजोन